हेल'। हेलौ।
हेल'।
माथो खालामदों। हेल'। औ खोनादों।
खोनाबाय।
औ खोनाबाय खोनाबाय मा खालामदों। हा।
मा खालामदों?
आङो ओरैनो दंथ'यो दा नै जिरायनानै। औ मा होनदों?
जाखांबाय नामा? जाखां जाखांबाय नामा?